औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
बिथाङा माबाफोर मावबाय दं नामा दायो
आंथ' जेबो मावथ'आखै मावनायालाय
औ अब्ला लायनाव नोंथाङाहाय दसे सम होथ'नो हागोन नामा
औ हागोन
न' आङो नोंथांनाव फन हरनाय जाहोनानो जाहैदोंमोन आङो नोंथांजों मोनसे आइ आयदा बा टपिकनि सायावसो सावरायलायनो होननानै
आसा औ औ दसोर सम सावरायजागोन सावराय जानायालाय
औ दायो जोङो सावरायगोन बा आयदायानो जाहैबायमोन फानलु सिब्रु बा नङा फानलु सिब्रु आरो बे फानलु फिसा फिसानि बाहागै एसे गुसुङैबाबो नोंजों सावरायनो सानदोंमोन आं
आतसा माने बिथाङा बे बानलु सिब्र' बा जों बानलु फिसा जि आफाद खालामलो बिनि सोमोन्दै औ औ जागोन आं जि गोसोआव दं आं रायाय आंजों रायजलायनो हागोन दसे समखौ
अ नोंथाङाथ'ओ गायदोंमोन खोमा ना देग्लाय फानलु सि ब्र'
औ देग्लाय आं बानलु फिसाबो बानलु सिब्र'खौबो फिसाखौबो एसे गायदोंमोन
अ
दा माने आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बानलु आबाद खालामलनायाव बारा बेसेबां खस्थ' नङा बा बै जों बानलु फिसाखौ जों गायोबा बारा खस्थ' नङा खिन्थु जों जों बानलु सिब्र' होननायखौ गायोबा जोंहा गोबां खस्थ' दं बिफां माबा फैसा फैसा गारनांगौ जायो जोङो आरो जो माने बेखौ गायोबा जोङो मुलिफोर बा खरसा बांसिन जायो मानो होनबा बे बेना बेनि गाय नि आयदिया बेलेग आनलु फिसानि गायनो नि आयदाया बेलेग जायो जेरै जों बानलु फिसाखौ जोङो
बारा हासाल सारबा जों बारा मुलि होआ जेरै हमना ला जोङो बानलु सिब्रुआव जोङो माने जों मुलिजोंसो फेदेरनाय जायो फार्स्टआवनो जोङो हालौवनाय मानाय बेनिफ्राय गै माने जोङो खाजिराबो लानांगौ जायो मानो हो बा जों सासे सानैजों हाख' हिखौ गोबां गायोबाथ' माने गोबां हाजिरा लगायनांगौ जायो नों एसे लगायदोंबा माने बारा इसिबां ओ खरसबो जायाबा मानसि हाजिरा लगायनांगौबो गोनांथि जाया आरो जोङो टाइम बाय टाइम जोङो बेफोरखौ आबदाल लानो हानांगोन मानो होनबा बे आबादा गावनि आबदालनि सायावसो सोनारो मानो होनबा नों बेसेबां आबदाल लागोन एसेबांनो आबादाय मोजां जागोन बा नोङो फिथाइफोरखौ मोजाङै बुरजा बुरजा मोननो हागोन मानो होनबा नोङो बेसेबां प्रडाक्सन खालायनो हायो नोंना एसबांनो लाब जायो आरो बानलिनि बे सिब्रन दामाहाय गोग्गोम माने एसे बुरजायैनो थाबाय थाखायो मानो होनबा बेखौ जोङो गोजान जायगायावसो साप्लाय हरो
बा जोंनि बेफोरखौ बेलेग ओ स्टेफोराव जो जों हरो बेनि थाखायनो इनि मुलुआहाय बे बानलु सिगुरानि मुलुआहाय एसे बुरजा जानान फैयो आरो खरसायाबो बुरजा मानो होनबा जों भुत मुलि बा जों हासारल' होनांगौ जायो आरो बिनि गेजेरजों जों बे हासार बा मुलि होआबा बे आबादा जान नागिरा
औ
आरो जोङो माने आबदा लानांगौ जायो ओमफाय जोङो बेखौहाय सय मास नेनांगौ जायो बे आबादखौ माने सय मासावसो नोङो बे आबादनि फिथाइखौ मोनो आरो
औ औ
माने एयाव थाइमबो दं बा जोङो कस्ट'आबो दङ मानसि खाजिराबो लानांगौ जायो आरो दानि जोंनि जायगायावथ' जों बेफोर आबादजोंनो मानसिफोरा बुहुद माने फैसा खामायनो हादों मानो होनबा बे बिदि मुुलिय'आ बांसिन नालाय बेखायनो माने जों नों बेसां प्रडाक्सन होनो हायो बिनि सायाव सोनार मोन दा बिथाङा बिथाङावबो माबाफोर आइदिया दंबा बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन
औ आङो नोंथां थांनिसिम ओम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा गुसुंङैब्लाबो सैथो खोथाफोरखौ फार लुनि बाहागो फोरमायना होनायनि थाखाय ओम दा नोंथांनि खोथायाथ' गासिबो सैथो गोजा आ गोबां रोखोमनि फैसा थाङो बा हाजिरा नांगौ बा आबदाल लानांगौ जायो दा नोंथाङाबो बुंबाय ओ बिथामिन बा मुलि होबाय थानांगौ आ दंफां आ दंफाङावहा एम्फौ जायैनि बा फिथाया से फेवैनि हाय गोबां गोबां रोखोमनि हासार सासार होनांग' मानांग' बेथ' सैथोआनो नोंथां दा आङोहाय ओम फानलु सिब्र गायनायनि ओम फ्रसेस खौ खोन्थानो नाजानसै खोमा नोंथां? आ फानलु उम सिब्रु गायनायनि फ्रसेसाथ' बहुद गोलाव बा बहुद ओ खस्थ' बुहुद आबदाल नांगौ आरो ना माने ओ जोङो फासआवनो फानलु सिब्रुखौहाय ओ बिदि ओ फानलु ओ देरखानायखौ बा ओ जोलै दोननाय फोरकौ जोङो बेनिफाय ओ फानलुखौ हाखावनानै बिनि बेगरखौ बरनो आरो बर बरनानै जोङो बेखौहाय जावायो नै ङो आरोना जोङो फिसा फिसा आ काप पे ब्ला ओम बिदिनो गिलास मोनो फ्लास्थिकनि उम बेयाव हाय जोङो आ एसे हा होनानै बा हासार एसे सोनानै जोङो बे फानलुनि बेगरफोरखौहाय जावैयो दा जावायनानै दोननायावहाय ओ माबा होनांगौ जायो बिदि ओ ओ ग्रिन नेट होनांगौ जायो मानोना ओ बारा सान्दुं नांबा खिलिनायानो नङा थैलांगोन बा बिदिनो बारा अखा बा दै मोनबाबो इयो खिलिबोनाय नङा फानलुखौ जावैबा ओंखायनो बे ग्रिन नेटखौ होनांगौ जायो जों जेराव जावै जों बुरजायैनो जावैदोंबाथ' जोङो एसे गुवार जायगा नांगोन ओमफाय जावै थांनानै बे खिलिबाथाय एसे मद' मद' बा देरहाया देरनायनि उम समखौ नेसिगोन ओमफफय मोजाङै देरबाथाय बा खिलिबोबाथाय जोङो बेखौहाय ओ गायनो बायदि जासिगोन आरो
औ माने ओ माबाया फुलिया फुलिया जायैसि गोन आरो गायजानाय
औ फुलियाव सैथो दायो ओमफायहाय ओ बेथ' फुलियाथ' रेडि जाबायना अब्ला जोंनो बिदिनो जोंनि खालि थानो हायाव जों जेराव ओ फानलुनि आबाद मावगोन जोङो बे हायावहाय फार्स्टआवनो जोङो ओम हालेवग्रोनांगोन ट्रेक्टरजों हालौ जायोबा ओरैनो ट्रेक्टर ओ खौ ओम रां होनो हायाबा जोङो बिदिनो ओम नांगोल जोंबो हालौ जायो मोसौ लानानै दा हालौ खांनायनि उनावहाय जोङो हासार गारनांसिगोन
औ
हासारखौथ' बुरजायानो नांगोन हासार गारनानैहाय जोङो बिदिनो ओ एसे ओम जावनानै म
आलि
समानथ' खालामनाया ओम एसे गोजौ गोजौ खालामसिगोन गायजाथाव होनो
औ
ओमफायहाय हाजिरा साजिरा लानांसिगोन मानांसिगोन ओमफाय बिदिनो फांसे फांसे आखाइजों गायलांनांसिगोन बे ओम जायगायावहाय
औ
बाहाय गायखांनायनि उनावहाय ओ एसे ओ देरनायखौ नेनायहाय जोङो बेयाव भिटामिन बा हासार फिसा फिसा ओरै गथा गथा मोनो बेखौ जोङो होनांगौ जायो ओ मानोना दंफाङा ओ गोरलै गोरलैसो ना गोरलै गोरलै बाथ' नाथाय बहुद बिनि बिलाइफोरा ओ खामथाबनो सान्दुंजों ओ बिदि सान्सेस थायो ओंखायनोहाय ओ बे हासारखौ होनांगौ जायो हासार होखांनानै बिदिनो ओ दैनि बेब'स्था गैयाबा जोङो दैनि बेब'स्था खालामनांसिगोन दैनि बेबसथा खाम खांनानै जोङो मोनसे मोनसे मोनसे ओ दंफाङावहाय बा फुलियाव बेहाय फानलुनि फुलियाव ओ जोङो दै होलांबाय थानांसिगोन
ओम दैबो बिराद होनांगौ जायो नामा नोंथां?
मा होनदों नोंथां?
दै दै बिराद होनांगौ जायो नामा?
दै नोंना दै होनायाहाय हानि सायाव सोनारो नोंथां। नोंना हायाहाय गिसि गिसिबा हायावहाय दैया एसे थायोब्ला बारा दै होनां लाया आ, बिदिनो हाया गोरानबाथाय दैखौ होबाय थानांगौ जायो। ओम, नायनानैहाय राननो हमो बिलाइफोरा बा सान्दुंजों खामनो हमो नोंथां।
औ,
दाथ' प्रसेसआ बिदिनो नोंथां दै होखांनानै ओ, बिदिनो गोबां रोखोमनि भिटामिन्स भिटामिन सारनांसिगोन बिलाइनि बा आ, बिबार सिरियिनि मायिनि
आ मुलिफोर होबाय थानांगौ जायो आरो ना बिथां?
औ बिथां। दा बुंजोबबाबो गोबां सम लागोन ओंखायनो बेखिनियावनो थाथ'नोसै खोमा आङो।
औ दाथ' माने बिथाङा जि होनबाय आंबो एसे गोसोआव माने मोजां मोनदों आरो रोंदोंबो जों बानलुखौ माबायदि गायो बिथांमोना फोरमायबाय बेनि गेजेरावनो जोङो माने बानलु आबादनि खोथाखौ बिथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायनानै होदों आंनि सिगाङावहाय मानो होनबा आरो दासो मिथिदों दा बिथांसिम आं माने गोजोननाय बावहरबाय समावनो।
औ नोंथां, अब्लालाय बेखिनियानो दोन्थ'नाय जासिगोन गोजोन्थों।